औ खोनादोंना औ औ खोनादों। हेलौ
हेलौ। ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दायो ओरैनो दंथयो।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों नोंथांनि ओरैनो थानाय समाव समाव मोननैसो खोथा सावरायनो लुबैदों आरो ना।
औ औ औ ओ रायलायजागोन दे औ हागोन दे।
नोंथांजों आङो रायलायनो साननाय नोंथांनि ओरैनो थानाय समाव रायलायनो साननाय बाथ्राया बेनो आरोना गोग्गो लोंग्रा दै दै आं बेनि सायाव नोंथांजों एसे सावराय रायनो सानदों
औ औ।
आ नोंथांमोननि न'खराव बाहायनाय दैया मा थासारियाव दङ दायोे
जोंनि ओनसोलनि दैखौ बुंनो थाङोबाथ' जोङो दायो दमखलनि दैखौनो बाहायो औ -औ जोङो औ जोङो दंखलनि दैखौनो बाहायो खोनादोंना नोंथां
ओरैनो दैया गोगो ना बियो
औ-औ दम दमखलावथ' दायो माने एसे आइरन-आइरन नुनो मोनो आरो
औ
आइरन जानाय औ बांद्राय बिब्दि गोगो गोद्रायबो बुंनो हाया आरो
औ
खिन्थु औ फिल्टार खालामोबा एसे लोंजाथाव -लोंजाथाव जायो आरो औ-औ
ओ नोंथांनि न'खराव दैखौ सरनानै लोङो आरोना
औ लोंङो नोंथां
औ -औ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा दैखौ दि मानो सरनानै लोंनांगौ बेनि
औ-औ हायो आ दैखौ सरनानै लोंनायनि ओंथियानो जाहैबाय माने जोङो गोबां बेमारफोरखौनो जोङो माने दैनिफ्राय जानाय नुनो मोनो आरो औ औ बांसिन बेमारानो दैनिफ्राय साबफायो बेनिखायनो माने दैयाव गोबां माने जिउसाफोर थाफायो नालाय बेफोर जिउसाफोरखौ गैया खालामनो थाखाय ओ जोंनि गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय जोङो दैखौ सरनानै लोंनांगौ आरो।
औ औ।
औ बे। बेखना आं सानो।
औ नंगौ नोंथाङा थि। बेखौनो बुंनो। ओ जोङो गोग्गो लोंग्रा दैखौ अरायबो। बाहायनांगौ जोंनि लोंनाय। ओंखाम जानायाव। बा जोङो गांनानै लोंनाय मोनफ्रोमबो बेलायावनो जोङो अरायबो दैखौहाय गोग्गो लोंग्रा दैखौ बाहायनांगौ आरोना।
औ औ औ
नङाब्ला जोङो जोंनि देहायावनो गोबां बेमारामफोर जानायखौ नुनो मोनो। मानोना बांसिन दायो सुबुंफोरनि गेजेराव दैनि जाहोनावनो गोबां बेरामफोर जानाय थांगासिनो दं आरो ना। ओंखायनो जोङो दैखौ अरायबो। सरनानै लोंनांगौनो।
औ ओह आंबो नोंथांमोननि ओनसोलाव। दायो दैनि गोग्गो लोंग्रा दैनि थासारिया माबायदि। दे बेखौ मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा।
औ नोंथां हागोन फोरमायनो। ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आइर गोबां। आइरनजों जोंहानि नखरावबो गोबां आइरन गोजा दैया। माने जोंनाव रायबाय फोस ओ। सरनानैसो लोंनांगौ। जोंहानि नखरावथ जोङो दै। ओ नखरनिखौ बाहायनो हाया जायो मानोना गोबां आइरन दङ। खलनिया दायो जोङो ओ मिस। मिसनारि आदबजों गुबुननिफ्रायसो लाबोनानै। दैखौ लोङो आरोना ओ जोङो फिल्टार गंनै लो। सरनो गोनां जायो गिबियाव जों। आलादा। फिल्टाराव सरनानै लाग्रोनांगौ जायो। ओमफ्राय उननि समफारियावहाय। जोंङो न' सिङाव लांनानैबा इसिङावहाय दोननाय गंसे गोदान माने एक्सट्रा फिल्टारावहाय आरोबाव जोंङो दै सर बावनांगौ जायो आरो अब्लासो जोंङो गोग्गो दैग्रा दैनिखौहाय मोननो हायो जोंनियाव गोबां आइरननि आरो जोंनि दैया
ओ ओ ओ दा आथिखालाव जे सरखारा माने गामि गामि गोग्गो लोंग्रा दैनि राहा खालामदों । बेफोर सुबिदाफोरा नोंथांमोन नि ओनसोलाव सहैदोंना सहैयाखै?
औ नोंथां दंङ जोंनियावहाय । दायो गासैबो कमप्लिट जाजोबबायब्लाबो दैखौहाय दायो बि सोरो टेस्ट खालामनो नायगासिनो दं आरोना ओ टेस्टिं खालामगासिनो दं दायो । अ खुलायै फैजोबाखै बयनिबो न'खर न'ख हरथ'गास थिबो थियारि जाजोब्बायमोन ओमफाय दा दै खौहाय फोसाबगासिनो दं आरो बिसोरो । सोदांगासिनो दंङ । जायनि जाहोनाव जोंङो दायो बाहाथ'आ खै बिदैखौहाय बिसोरो गावसोर फोसाबग्रोदों आरो फैनायालाय जोंङो सरखारारनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मोननो हाबाय आरो । आंबो जोबोद मोजां मोनदों बे हाबाफारिखौ सरखारा जों जोंनो हरनाय थाख गाय मानोना गंफ्रोमबो न'खरावहाय जोंङो गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय जेबो सुबिदा गैखायानोखा एनदिखायनो जोंङो सरकारा जोंनो बेबायदि गोग्गो लोंग्रा दैनि सुबिदाखौ खालामना होनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आरो । ओमफाय नोंथांमोननियावलाय बेबायदि थाच ओ सुबिदाया दंङ गैया?
आ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि सुबिदाया फैबाय फैनाया आ नाथाय दैया दिनैसिमबो माने न'खर न'खर बिदि दैथाय हरनाय जाथ'वाखै जानो हागौ बिथांमोनहा माखासे आनजाद नायनो गोनां दंबावो ओ माने बियो सोलिगासि नो आरो । उनावहालागै जागोन खौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो ।
औ जागोन बे थाबैनो जागोन।
औ औ।
मानोना गोगो लोंग्रा दैनि गोनांथिया जे-जेरावबो दङ नालाय।
औ औ। औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दैनिफ्राय मा मा बेमार जायो जायो।
औ हागोन नोंथां आङो मोननैसो बेमारफोरखौ एसे मिथिगौ ओ जोंहा बेमारफोरनि जायैनो जेरै थै गोबानाय।
औ।
खिनाय बेफोरबो बेरामा दैनिफ्रायनो जायो। जेरै डायबिद ओ डायबिद। बेफोरबायदि बेरामफोरा दैनिफ्रायनो सोमजियो आरो ना।
औ औ औ।
थाङा आरोबाव गुबुन बेमारफोर मिथिबावनाय।
ओ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला जदिस बेमारफोर। खौबो दैनिफ्राय जायो होननानै हमनानै लानो हायो औ कलेरा बेयो। खिलाय गोबालाय जानाय। औ। बिब्दिनो ओय। माने निम'निया ना मा होनो। बे बेमारा औ औ। बे बेमाराबो दैनिफ्रायनो जायो। आरो औ ओ बारा मिथिलाय लांला आङो अ औ।
जोङो बेनिखायनो दैखौ अरायबो सरनांगौ आरो
औ औ सरनांगौ।
जोङो गुदुं थासारियाव लोंनो हायोब्ला दैखौ मोजांसिन मानोना गुदुं थासारियाव दैखौ लोङोब्ला जोङो बेयावहाय माखासे बेकटेरियाफोर थानाय । बेफोरो उरायलाङो। जोङो मोजांथार दैखौ मोनलोंनाय बायदि जायो आरो
औ औ ।
औ
अ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसो लुबैदों ओ बे दैनि सायावनो ओ जों बाजाराव थ' आथिखालाव माने बथल बथल दै बायो नङा होमबा?
औ नंगौ ।
ओ बे दैया जोंनि सावस्रिनि थाखाय बेसेबां बाहायजाथाव होननानै नोंथाङा सा सानो?
अ जोङो दा जेसेबांनोखि हाथाय बाजाराव ओंखार ओंखारनाय बेबायदि दै लोंग्रा दै बियो मोजां गाज्रि द्राय नङा मोजाङानो । नाथाय जोङो बेफोर दै फोरनि गेजेरजोंहाय बांसिन जोङो ओ बै मा होनो गगा मोननाय थासारिया बांसिन जायो आरो ना मानोना बियो गोलोमज गोबां गुसुथ जायो नालाय ज बांसिन बेफोर दैफोरखौ फ्रेसनिफ्रायसो लोङो नालाय । गुसु खालामोबा जन्थ्रनिफ्राय लोङो बेखायनो जोंनियाव बांसिन गगा मोननाय थाखाय सारिया जायो आरो बेखौ बाहायोब्ला औ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बिद
ओ आंबो बेखौनो बुंगोन ओ जोंथ' बथलावसो दैखौ बायो नङा होमबा? ओ बे बे बद बथला प्लास्टिकनि जाहैबाय । ओ साइन्सनि बायदिबा माने बे खौ आनजाद खालामनानै मोनदो । माने बे बथलावहाय माखासे प्लास्टिक पार्टिकेल्सफोरा माने मिसायनानै थायो होननानै बुंदों। बेनिखायनो माने औ गोबां माने बिदि प्लास्टिकआव गोबाव समहालागै दोनथुमनाय दैखौ जोंनि सावस्रिनि थाखाय बांद्राय साबजाथाव नङा होननानै बुङो आरो बेनिखायनो औ ओ बांद्राय बिदि बथलनि बायजोनिफ्राय लोंनाय दैखौ बाहायाबा साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
औ
से ओ
हारिम मुवा दङना? प्लास्टिकनि अनगायै बैफोरबायदि मुवाफोराव जोङो दैखौ सोनानै लोङोब्ला मोजां जागौ आरो गाव गावनो न'खरनिफ्राय लानानै अब्ला साबसिन जायो जों बायनाय बांद्राय बाहायबाय थायोबा जोंनि देहानि थाखाय सावस्रिया गाज्रि जालांगोन आरो ।
औ औ औ ओ बेबायदिनो जोङो हानि दोफोराव दैखौ दोनोब्ला गुसु थायोना? बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसे आरो जोंनि बै ओ हानि दोफोराव दोननाय दैफोरा माने लोङोबा बेखौ साबसिन सावस्रिनि थाखाय हजम सक्तिखौ बारायो होनना बुंदों आरो कपार खपार खौ मिथियो ना? औ कपार बेबायदि माने ओ औ औ बेबायदि माने दैयाव मिसायनाय खौ जोङो हरसेसो माने दोननोब्ला दोनना दोनोब्ला बे कपारनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जोंनि केमिकेल पार्टिकेल्सफोरा बेफोरखौ माने जोंनि देहायाव ओ देहायाव लायोबा बियो हजम सक्तिखौ बारायो होननानै बुंदों आरो । बेबायदि लोंनो हायो न' ।
औ नंगौ । औ बेनि खायनो जोङो दैफोरखौ हाजासे सांग्रां जानांगौ आरो दैनि बाहायनायाव ।
औ नों
मानोना दैनि जोहैनो गासि बो जाजोबदों नालाय । औ जोंनि उदैनियाव थानाय बेरामफोरा गासिबो दैजोंनो जाजोबदों । औ बांसिन जोंनि मानसिफोरा ओ गुसु लोंग्रा दैजो दैखौल' बाहायोना बांसिन । जाहोनाव निमनिया जनदिस बायदि बेरामफोरा थाब थाबैनो जायो आरो ।
औ औ
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दमखलनि अनगायैबो आरो मा मा माने मा मा बायदि राहायैहाय दैखौ माने न'खरनि थाखाय बाहायजाथाव खालामनानै लादों?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दायो आ दैखरनि सुबिदा दङ । जोङो सुबुंफ्रा दैखरनिफ्राय खावनानै बिदिनो सरनानै दै खुरलोङो आरो ना ओनिफ्राय जों डायरेक्टलि दाना हासिंनिफ्राय जोङो मेसिनारि आदबजों बा बिगियानारि आइ आगजुफोरजोंहाय बोखांनानै जोङो दैफोरखौ दायो बाहायसै आरो न'खरफ्राव। औ नोंथांनियावबो बिबाय बिदिनो ना?
औ जोंनियावबो बिब्दिनो एखे सिगां समफोरावथ' बांसिन दैखरनि दैखौनो बाहायनाय औ औ
गोजोननाय थाबाय आङो,
औ आं नोंथां आंबो नोंथांनो गोजोननाय बाउहरबाय दे बिदिब्लालाय गोजोनथों।